नंगौ नोंथां
अ खोनादोंना नोंथां
अ खोनादो
मा खालामगासिनो दं नोंथाङा
अ आं ओरैनो दं नोंथां नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं
आंबो ओरैनो जिरायना दङ नोंथां औ-औ नोंथां आं आं नोंनियाव माने मोननैसो जेनेबा माबानि थाखाय सोंनो थाखाय माने आङो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां माने जोंथ' न'आवनो ओरैनो आसारफोर बानायनाय जायोना नोंथां
औ-औ
औ बेफोरनो बागैनो जेनेबा मिथिनो थाखाय नोंथांनिफ्राय जेनेबा मिथिनो थाखाय माने आंङो कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां औ नोंथांङा जेनेबा मा मा आसार बानायो जेनेबा न'आवनो
ओ आं अ आंथ' बिदि बेलेग आसार बानायफेराखै ओरैनो ओ बैग्रिनि बानायदों आरो ना नोंथां
ओ औ औ
नुनायालाय ओरैनो बेलेगफोरनि बेलेगफोर बानायनायखौ नुनो मोनदों खिन्थु ओ बिदि प्रेक्टिकेलि न'आव आं बानायफेराखै आरो
अ-अ नोंथां औ
हेल'
औ नोंथां थांखानादों ना
अ-अ-अ खोनादों दे खोनादों औ औ
नोंथाङा ओरैनो जेनेबा मा मानि आसार बानायफेरखो
अ आंथ' नोंथां गोबां आसार बानायबाय बानायनायालाय माने जाबाबो जायाबो माने न'आवनो बानायना जायो आरोना नोंथां ओरैनो जोंङो बानलु आसार बानायनाय जायो बानलु जेनेबा बानलु खुमब्रानि बानायनाय जायो आरो बानलु फिसानिबो बानायनाय जायो नोंथां इनिफ्राय आरो जलफायनि बानायदों आरो थाइजौनि आरो बैग्रिनि ओमफाय आरो अमा बेदर बेफोरनिबो बाननाय जायो आरो ना नोंथां बेनिफ्राय आरो बिदिनो जेनेबा ओमफाय खोरदैफोरनिबो बानायनाय जादों नोंथां। न'आव माने बानायनानै जायो आरो ना
औ
औ
ओ ओ नोंथांङा जेनेबा अमा बेदरनि आसारखौ माबोरै बानायो बेखौ ओ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
अ औ नोंथां आं जेनेबा बे बेले गुबुना माबोरै बानायो मिथिया आरोना जेनेबा आं बानायनायखौ जेनेबा खोन्थानोसै नोंथां ओ जेनेबा आङो फार्स्ट तावनो अमा बेदरखौ माने बायनानै लाबोबाय आरो लाबोनानै आरामसे सुना मानेखौ आंङो रुग्रोयो फार्स्टावनो मोनजा से रुयो आरोना ओमफाय रुनानै आंङो बेखौ रुखांनानै आंङो दसे सम माने बेखौ सान्दुङाव फोरान होयो आरो नोंथां ओमफ्राय उनाव आङो बेखौ दोन्थ'नानै सान्दुंआव फोराननानै आं इखैजाय जि जि नांगौ जेनेबा बानलु गोरान ओमफाय मस्ला मस्लि इनिफाय इदिनो कालार जि नांगो इफोरखो आंङो लाग्रोनानै बिनिफाय उनाव आंङो अमा बेदरखौ माने माबायाव थाव गुदुं मेने फ्राय खालामो आरो नोंथां गोबावैनो माने थाव ग' हो ग्रोयो अमा बेदरनि मेजेमखौ माने सख'ग्रोनानै इदिनो गोबाव एवफ्रामनायनि उनाव आंङो
अ
ओमफ्राय बिनि उनाव आंङो बानलुफोरखौ जेनेबा जि जि आङो देना लादोंमोन। बेफोरनि बागै आंङो बेफोरखो माने आंङो होनानै दोनो इनिफाय उनाव लास्टाव माने जाखांनायनि उनाव माने आदिनो मोनसे होयो भेनिगार होननाय बुस्थु मोनसे होयो आरो ओमफाय बेखो होनानै आङो बयामाव सोनानै ओमफाय सान्दुङाव फोरान फोरान दोनो आरो नोंथां माने इदिनो
ओ
सप्तासेसो फोराननानै ओमफाय बेनि उनाव फोराना ओमफाय इदिनो माबासो ओ मास मोनथाम मोनब्रैसो थानानै आं माने इखो जायो आरोना ओमफाय आरो ओरैनो बैग्रि जलपायफोरनिखौबो आङो फार्स्टआवनो माबाफोरखो जलपायफोरखो मोजाङै सुग्रोनानै ओमफायनि माबाखो जेनेबा जलपायबाबो दि से माबा थायोना खर'आव माने देन्था थायो बेखौ आङो गारो ग्रोनानै आरामसे सुनानै रुग्रोयो ओमफाय रुनानै आङो बेखो माबायो दसे सम माने सान्दुङाव फोरानग्रोयो रुनानै दसे सम माने इदिनो दैखो माने रान जासिम माने फोरानना लायो ओमफाय सानसेबा ओमफाय सानसे नङाबा आरो इनि आधा सानावनो माने आङो बेखो माबायो थावआव होयो थावआवबो नांगौ होनांगौ बुथुफोरखौ होनानै आङो ओमफाय इखोबो उनाव दसे से माने इदिनो थाव गुदुङाव माने एवना लायो आरो जलपायखोबो ओमफाय लानानै बेनि उनाव आङो लास्टआव बयामाव सोनो गोनाङाव आङो भिनिगार होयो नोंथां। ओमफाय भिनेगार होना बेखौबो फोराननानै ओमफाय गोबाव सम दोननानै जाजायो आरो नोंथां।
अ।
ओमफाय आरो बिदिनो थाइजौफोरनिखौबो बैग्रिफोरनिखोबो बिदिनो खालामो नोंथां। ओमफाय थाइजौनिखोबो ओरैनो गुबुनफ्राथ' रुयो आङो माने रुवा आरोना थाइजौनिखो थाइजौनिखो ओरैनो हानानै माने ने माबाफोराव दाबोर नङाबा गोथौ जायगाफोराव माने आङो हानानै संख्रै रंफोर होनानै माने खाननै खानथाम मानि बे थाइ जौनि रोसिखो माने गहोनो थाखाय आङो खोब नानै दोनो साननै सानथाम ओमफाय साननै सानथामनि उनाव आङो बिखौ सान्दुङाव फोराननानै होयो। ओमफाय बेयावबो एसे रानदबबाथाय आङो ओमफाय इखो थावफोर फुदुंना दोननायखो होनानै ओमफाय गोथौ जायगाफोरावनो माने आङो बिखौ दोनथ'नानै थाव होनानैबाबो दोनथ'नानै फोरानग्रोयो ओमफाय साननै सानथामनि उनाव ओ बयामाव भिनेगार होनानै सोनानै दोनो आरो नोंथां।
औ औ।
ओ औ। बेखिनियानो नोंथां माने आङो बांद्रायखौथ' बानायाखै थेवबा बो ओरैनो इफोरनिखो बानायो ओमफाय गुबुनफोरखो बानायाखै आरो
औ।
औ। ओरैनो नोंथाङाथ' दा जेनेबा मा होनबावो अ नोंथांं बारे बांद्राय एसो रायलायनोबो रोंबाङाना गोदान ओ नोंथाङा जेनेबा मा मा मा जेनेबा ओं ओंख्रि संनानै मोजां मोनो आरो जायो बेफोरखौ अन्नानै नोंथाङा खिन्थानो हागोन ना?
अ अ हागोन नोंथां।
ओ औ।
थ' ओरैनो ओ गासैबो ओंख्रिखौनो संनानै मोजां मोनो।
औ औ नोंथां।
खौबो जायोआनो बुंजायो जेनेबा जेबो बासिया।
औ नोंथां। ओरैनो गोखै गोखाफोरनि फोरखौबोथ' नोंथाङा जानो हायोना?
औ औ हायो नोंथां। औ ओ गोखा बुङोब्ला आङो नारजिखौ जायो नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
औ नारजिखौ ओरैनो जेनेबा नाफोरजों इदि जानाय जायो आरोना नोंथां ओ आङो अमा बेदर जाया नालाय आंनि बिदि बेदरफोरजों जानाय जाया ओरैनो नाफोरजोंनो जानाय जायो रोसि
औ औ औ नोंथां।
आरो ओ गोखै बुङोब्लाथ' जआ मैथा थाबाय ओमफ्राय ओ औवा गाजानि गोखै औवा मैगि होनोना बे
औ औ औ ओ दाथ' आरो गरम बोथोरफोराव मैथा बेफोरो सोलिखायो नोंथां ओ हेल' नोंथां अ खोनादोंना औ
औ खोनादों नोंथां
औ औ खोनादों औ ओरैनो नोंथांमोननि न'खराव जेनेबा औवाजों मा मा आइजें आइला बानायो जेनेबा आरो हाथायफोरनिफफ्राय जेनेबा बाहाय लाबोनानै बाहायनाय जायो। बेफोरनि बागैबो नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा?
हागोन नोंथां ओ बिदिथ' न'आव ओ निजा बानायनाय जे नयाव निज दा बानायनाय जाया ओरैनो जेनेबा बाजार फोरनिफ्राय बायना लाबोनाय दं आरोना नोंथां
औ औ नोंथां औ
ओमफ्राय बिदिनो जोंनिया दाला सान्द्रि दं
औ औ
बेफोरबो औवाजोंनो बानायनाय आरो
औ
ओ जग्रा जेनबा ओ जों जोंनि साइदाव माने ओ मुरा होनना बुङो आरो ना मासिबो नंद्राया आरोना जेनेबा टुल बायदि
औ औ नोंथां औ मिथिगौ नोंथां
ब्रा होनना बुङो बे दङ आरो फाय जेखाइ खबाइ दं आरोना नोंथां
औ औ औ नथां
बेफोरबो बाजारनिफ्रायनो बायना लाबोनाय
औ औ
ओरैनो जों दा ओ नोंथाङा जेनेबा गरम बोथोराव ओ मा मेगंखौ बांसिन जानानै मोजां मोनो
अ नोंथां आङो गरम बोथोराव बांसिन माने मैथाखौनो जानानै मोजां मोनो माने
औ
मैथाजों ना मैथाजों अमा बेदर आरो मैथाज जों बिदिनो बायदि बायदि जेनेबा ओरैनो मैथा गोजाबो जानो हायो माने मैथा बाने मोजां मोनो आरोना नोंथां माने गरम बोथोरफोराव माने बिदि गोखै मैगंफोर मोनजाबा माने मोजां मोनो नोंथां ओरैनोथ' आं बांसिन मैथाखौनो मोजां मोनखायो औ हेलौ नोंथां
फोराव ओ गरम फोराव गोखै जानो मोनबाथाय जोबोद मोजां मोनो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां मोजां मोनो गोखै फोरखौनो
फिथाइ सामथाइफोरखौबो जेनेबा गोखै फोरखौ जानो मोनबाथाय मोजां मोनो
औ औ दाथ' आरो आबाफोरनिनो खान्थाल थाइजौफोरनिनो बोथोर नालाय नोंथां नोंथाङा जेनेबा मा फिथाइखौ जानानै मोजां मोनसिनो जेनेबा खान थाल थाइजौ बायदिसिना थालिर माब फोर जेनेबा गेजेराव नों बांसिन माखौ मोजां मोनो माने नोंथां?
ओरैनो ओ थाइजौ मोन लेसु फोरखौबो जानानै मोजां मोनो आरो ना नोंथां।
अ अ औ। दाथ' आरो गरम बोथोराव बेफोर सोलिखायोना नोंथां?
औ औ
बिदिब्ला नोंथां नोंथांला ह दामा ओंख्रि संगासिनो दङ?
ओ जोंहाथ' र नो खुमब्राजों ना संदोंमोन नोंथां
औ नोंथाङानो संदों ना ना नोंथांनि बिमाया जेनेबा संगासिनो?
औ औ आंनो संदोंमोन नोंथां
औ जेनेबा नोंथां जेनेबा खुमब्राजों नाखौ जेनेबा बोरै सङो जेनेबा? ओम बिनि बागै खिन्थानो हागोना नोंथां?
एमानबो जेनबा ओ नोंथां इमानबो दाम नङा ओरैनो ओ जेन ओरैनो जेनबा ओ सारायाव थाव एसे होनानै बाहाय एवना-एवना लानांगौ आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
हाय बेहायनो खारै एसे होना नांगौ होमबानिया जेनेबा गोखै फाबा थाया आरो ना नङाबा जेनेबा खुमब्राखौबो गेजेर गेजेर बिदिनो गोखैबो मोनजानो नागिरो।
औ औ नोंथां औ।
बिदिनो खारै एसे सारलाना होबाथाय गोखैखौ मोनजाया आरो।
औ औ नोंथां औ ‌।
बेहायनो ओमफाय आरो जेनबा मोजाङै दै होनानै गोदौ होनोनानै ओ रुइ होनानै जेनेबा ना होयोब्ला ना हफैबाय बेदरहयोबा होबाय बिदिनो संङो आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथांऔ।
अब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाबायमोन।
औ औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथांजोंबो रायजलायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ दे बिदिबा नोंथां गोजोन्थों। औ।